औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
ओ दानिया जोंहा ओ बर'फोरनि माखासे दोरोङारि मुलिफोरनि रोखो सोमोन्दै सावरायगोन जागोन ना नोंथां?
औ औ जागोन जागोन।
ओ दानिया आङो गिबियावनो नोंथांनाव सोंग्रोनो सानदों। ओ नोंथाङा माखासे बर' फोरनि दोरोङारि मुं बुंनायजों लोगोस से बेफोरनि बानायनायनि आदबफोरखौ आंनो माखासे फोरमायनो हागोन नामा?
दोरोङारि मुलि आरो बेनि सोम बेनि ओ बानायनायनि नि ओ खान्थि
औ नंगौ।
औ औ बिदिब्ला आंङो सिगाङावनो बुंनो सानग्रोनि दोरोङारि मुलिया माखौ बुंग्रोयो दोरोङारि मुलि होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा गोदो गोदाय जोनोम जालायनायनिफ्राय लानानै मिथिंगानिफ्राय ओ मोननाय बिफ फां लाइफांनिफ्राय लानानै ओ लोमजानाय बा साजानाय बेरामारि जानायफोरखौ माबोरै फाहामो मा खालामनानै फाहामो बेफोरनि गेजेराव बाहायनाय माखासे मुलिफोरखौनो जोङो दोरोङारि मुलि होननानै बुंनो हायो जेराव बियो गोदो गोदाय समनिफ्राय आथिखालसि सिम बोहैबोबाय थादों जोङ बेखौनो दोरोङारि मुलि होननानै बुंनो हायो ओ दोरोङारि मुलि होननानै ओ बुङोब्ला जेरै जों मोननो हायो आमाय मोननाय
औ
याव बाहायनाय लोमजानायाव बाहायनाय बेफोर मोननो हायो जेरैहाय आमाइ मोननायावहाय ओ बिफां लाइफांनि रोदा बिगुरखौ लानानै बानायनाय जायो। गोदोनायाव ओ इन्दि ओहो हो एम्फौ एम्फौ फिथोबाव सोनानै गाननाय जायो जेरैबायदि दोंखिया रोदा ओ आगोर सिथा रोदा बेफोरखौ ज' खालामनानै गानो थिग बेबायदिनो मोख्रा खर' ओ मोख्राखाया खाया नांनाय गथ' खायसे गथ'फोरा मोख्राखौ खर' नांनाय जायो जेरै बो जों बर' समाजनि सुबुं गथ' उन्दैफोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो आरो नोंथांनि जायगायाव माबाफोर बेफोरबायदि सुबुंनि बारि
औ दङ नोंथां ओ आङो गोदो उन्दैनिफ्राय मोनबाय हिसाबै औ नोंथां खोनादों। आङो गोदोनि ओन्दैनिफ्रायनो मोनबोनाय बेखौ आङो आइनि जोंनि आइ आफानिफ्राय रोंबोदों। दा आङो बेफोर मुलिफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों आरो।
खौनो जोंनि आइआ जेब्ला आङो उदै गाज्रि जायोमोन अब्ला ओ सुमफ्रामनि बिजौ जाहोयोमोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो हाग्रायाव मोननाय खिफि बेन्दों जाया गोखा जायो बे गोखाखौबो आंनो आइया जाहैयोमोन आरो। दा बिनि उनाव आङो आंनि उदै गाज जानाय आरो उदै सानाया ओ दान्दिसे बिनि उनाव खारलाङोमोन आरो बेखौ आंबो गावनो हमदांनानै मोनदों। आरो बेनि अनगायै जोंनि गन्थंनिफ्रायखौ जोङो गुन गन्थंनि बायनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा। दा बेयाव बायनाय समाव जोङो जोंनि फोथाराव मोननाय बा हाग्रायाव मोननाय खानसिसा बिलाइ बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ।
नोंग औ नंगौ मिथिगौ।
दा बे जों खानसि जा बिलाइखौनो जोङो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनानै बेखौ गन्थंआव सेबसननानै होयोब्ला बेनिफ्राय थै गनाया बन्द' जायो आरो। दा आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे खानसिसा बिफांनि बिबार खौबो जानो हायो नाथाय बे बिबाराव माबा मोनसे मुलि दं बेखौ जों मिथिया नाथाय गोदै मोननायनि थाखाय जों बेखौ जानो हायो आरो। आरो दा बेनि अनगायैबो जोंनि देहायाव माखासे बिगुरनि बेराम जायोब्ला जोङो निम बिलाइखौ देग्लिनानै बेखौ दैयाव फुदुंनानै बे रोसिजों जोङो दु गैब्ला देहायाव जानाय माखासे मानलुनायफोरा खारो आरो। दा आङो बेखिनि मुलिफोरखौ मिन्थियो आरो। ओ दा नोंथाङा बेफोरखौ मिथिगौ नामा जे ओ बेफोर मुलिफोरनि बाहायनाया आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो नोंथ थांआ बेनि बागै बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आं जो आंनि मोन्दांथिजों आं बेखौ फोरमायनो साननानै लानि जिहेथु ओ जों बर' सुबुङा सरासनस्रायै गामियावनो थानानै देरबो खानाय उन्दै समाव जों बिख फोरनि बाहायखौ नुयो आथिखालावबो जोङो बेफोरनि बाहायनायखौ सावरायनो थाङोबा नुयो जे ओ बांसिन गरिब सुबुंफोरानो बेफोरबायदि दोरोङारि मुलिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैब जेरैबायदि गामि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ फार्मासि जायफोर मुलि फानो बेफोरबायदिया खाथियाव ओ मोननाय जाया। नाथायनोगोर एरियाव बेफोरखौ मोननाय जायो जेब्लानो गामि ओनसोलाव सासे सुबुं बा सासे गथआ हाखु दाखुयै गुन्थें बायनायानो जायाथों मानो उदै गाज्रि जायान्थों मानो बिसोरो मुलिखौ मोनब्रबनो थाङा बेनिखायनो बिसोरो ओम मिथिखानाय मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां जेरै नोंथाङा बुंदों दा खानसिसा खानसिनसा बिलाइ आ सुमफ्राम-सुमफ्रामनि बिजौ बेफोरखौ सिफ्लेनानै ओ जा फिसाफोरखौ जाहैयो बेफोरबायदिनो आथिखालावबो जोङो बेनि बाहायनाय खौ नायोब्ला एसे खमायनानै अओ बिनि बाहायनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होननानै बुंनो हागोन आरो। बेनि सोलायै बेनि सोलायै ओ नोंथांनि बादिब्ला जोंनि बे सुबुं मुलि बाहायनाया माबायदि खाब जानाय नोंथाङा मा सानो
ओम आं बेखौनो बुंनो सान्दोंदि जिहेथु ओ ऐ दासिम मोनबोनाय समाव जि दोरोङारि मुलि फोर बाहायबोदों बेफोरखौ आङो आंनि गेजेराव गोरोबनायखौनो नुनो मोनदों नाथाय खायसे ओ लोमजानायफोर दङ जाय फोरखौ जोङो बेफोरजोंल फाहामनो हानाय जाया आरो बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ मानोना ओ आथि आथिखाल मुगायाव लोमजानाय साजानाया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हासि जानो हमबाय दा बेफोरखौ जोङो ओरैनो नायनानै जों हमदां हाया जायखौ जोङो डक्टरनि खाथि थियाव थांनांगौ गोनां जायो अब्लासो जोङो डक्टरनिफ्राय मुलि मोननाय बायदियैसो जों बेखौ फाहामनो हायो हानाय जायो नाथाय खायसे बेरामफोरबो दङ जायखौ डक्टरफोराबो फाहामनो हाया बै डक्टरा फाहामनो हायै बेमारफोरखौबो जोङो दोरोङारि मुलिफोरनि गेजेरजों फाहामनो हानाय खौबो जोङो मेगनजों नुबोनो हादों
औ नंगौ नंगौ
दा बेफोर मुलिफोरखौ ओ दोरोङारि मुलि हिसाबै जोङो माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन नों बेखौ बुंनो हागोन नामा
औ औ आं आंनि मोनदांथिजों बुंनि नोंथां दोरोङारिनि मुलिखौ जों माबोरै फोथांनो थाङोब्ला ओ गामि बा ओ ओनसोलफोराव सुबुंफोरा मा मा सुबुंफोरा गावबा गाव जानाय बेरामखौ गावबा गावनो फाहामना लायो नाथाय बेयावहाय बे बेमार जानायाव सोर मा फाहा सोर माखौ बाहायदों सोर मा माखौ बाहायाखै जों बेखौ सरासनस्रायै ओ खिन्थालाया माने गाबागाव बयबो मानसि सुबुंफोरानो गाव गाव खामानियाव बिजि थानायलाय बेफोरखौ नायबिजिरनोबो सम मोना आरो सोंहैनायनिबो सम मोना बेफोरबायदि थासारिया जानानै फैबाय अब्ला जुदि जोङो बे दोरोङारि मुलिखौ फोथांना लाखिगोन अब्ला ओ बर हारिनि सुबुंफोर जा रोंगौथि मोननाय सुबुंफोर बिसोरो थुनलाइ सोरजिनानै लिरबिदां सोरजिनानै गालाङोब्ला आङो बेखौ थांनानै थाबाय थागोन होननानै सानो आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा बेजों लोगोसे ए नोंथाङा आरोबाव ओ माबाफोर फोथांनो हानायनि ओ बाथ्रा बुंबावनो हागोन नामा
ओ आंबो नोंथांनि बादिनो गावनि मोनदांथिजों बुंनो सानदों ओ नोंथाङा ओ बुंदों बिजाबाव लिर बुथुमनानै दोननायनि खोथाखौ रायखांदों ओं दा जोङो बिजाबाव लिरथुमनानैल' दोनोब्लाबो बेखौबो जानाय नङा होननाय जों नुुहरो नाथाय जोंनि दोरोङारि मुलिफोरनि महरा ओ लिरनानै दोनजागोन बे नंगौ नाथाय बेफोरखौ माबोरै बाहायनांगौ आरो बेफोरखौ मानि माबोरै ओ मा आयदानि थाखाय जों बाहायो बेफोरखौ जोङो मोजाङै सोलोंनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ बांसिनै फोथांनानै लाखिनो हागोन मानोना लिरनानै दोननायल' निफ्राय जोङो माखासेखौ सोलोंनानै हानो सोलनानै लानो हानाय ओ समसिम जों मोननो हाया आरो जायनि थाखाय बै लिरनानै दोननायखौनो जोङो माखासे फोरोंग्राफोर थिसननानै दोनोब्ला जों बेखौ ओ बयबो गासैबो ओनसोलावनो फोरोंनानै होयोब्ला जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो गोबां सुबुं माहारियानो बाहायगोन होननानै आं बेखौ सानो आरो
औ नंगौ नंगौ।
ओ दा बि बेनि गेजेराव नोंहा रुजुयोब्ला दानि जोंनि दोरोङारि मुलि आरो आथिखालनि ओंखारनाय ओ केमिकेल बाहायनाय मुलिफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि फाराग नुनो मोनो? माबाफोर दोरोङारि मुलि बाहायनायाव माबाफोर ओ ओ खहा जानाय आरो खे दानि गोदाननि ओंखारनाय मुलिफोरा माबाफोर खहा जानाय बेफोरनि मोननैनि गेजेराव माबाफोर ओ गोरोबलायनाय नुदों नामा?
बुंनो थाङोब्ला ओ लोमजानाया सुबुंमा-सुबुं माहारिया बयबोआनो लोमजाखायो। बे लोमजानायनि बिथिङाव खायसेया दोरोङारि मुलिखौ बाहायो आरो खायसेया दा आथिखालि ओ आजि आथिखालनि उम ओ हाथाय बाजाराव मोननाय टेब्लेटखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जुदि बेफोरबायदि मोननैनि गेजेराव रुजुयोब्ला अब्ला जों नुनो मोनगोन जे मोन्नैबो देहानि थाखाय ओ एसेबां मानि खहा खालामा जेरै मोननैबो ओ देहायाव लोमजानाय साजानाया जायोब्ला मोननैबो हामनायखौनो मोजां जानायखौ नुनो मोनो । नाथाय दोरोङारि मुलिखौ जेब्ला बाहायगोन अब्ला देहाया देहाया लोमजादोंब्ला बियो माखासे समनि उनावसो बियो हामनो हागौ । नाथाय जेब्ला बे ओ मिडि सिन बेफोरखौ जागोन अब्ला बियो दसे समनि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो हामनाय बेबायदि ओ बिनि बेबायदि फिथाइखौ जोङो मोननो हागोन आरो अब्ला उम बेफोर मोननैनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ नायोब्ला मोननैबो मुलियानो अब्लाबो बांसिनै जेब्ला जोङो दोरोङारि मुलिखौ बाहायगोन अबा अब्ला जोंनि थाखाय देहानि थाखाय ओ साबसिन बेखौ आं बुंनो सानो आरो।
औ औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो दा जोङो आथिखालाव गोबां मुलिखौ नुनो मोनदों दि माखासे मुलिफोरा ओ गोबां सम जाबाय थायोब्ला ओ देहानि किडनि आरो लिभार बायदिफोरखौ जोङो गाज्रि खालामनाय खौबो नुनो मोनो । ओ मानोना बेफोर मुलिफोराव माखासे केमिकेल गोदान जुगनि केमिकेल लगायदेरनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
खायनो जोङो हायोब्ला जेसेबां हागौ ओ दोरोङारि मुलिफोरखौबो जों बाहायनो हानाया मोजां। आथिखालाव जों आरो दोरोङारि मुलिफोरखौनो मोन से गोदान आदबै दिहुनाय जायखौ जों आयुरवेदिक होननानै बुंनाय जायो बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ।
नंगौ नंगौ
औ दा बे आयुरवेदिक मुलिखौ जों बाहायोब्ला साबसिनै देहानि थाखाय खहा खालामैखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेखौ आंनि मोनदां थियाव आं बेखौ बुंनो बुंदों आरो।
नंगौ नंगौ बे सैथो।
ओ दानिया जोंना रायलायनाय समा जोबनायनि फारियाव फैबाय। दा नोंथांजों आङो दो बर'नि दोरोङारि मुलिनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनदों गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।